औ हेल'
नोंथां?
औ।
नोंथाङा मा खालामदों दिनै?
नै ओरैनो जिरायनानै दङ'।
उम ओमफ्राय खबरफ्रालाय बोरै?
बिदिनो मोजाङानो गेजेरावनो। गाज्रिबो मोजांबो।
उम।
अ नोंथाङालाय बोरै खबरा?
आंनाबो बिदिनो नोंथां मोजाङानो।
ओ
उम।
औ।
ओमफ्राय नोंथां
औ।
नोंस्रा दैज्लांआव मा मा मैगं गायो?
अ जोंहा
ओं।
जोंहाथ' मैथा मैथा दङ' मैथा गोजा, मैथा बांगाल
औ। ओमफ्राय
ओमफाय इदनो जोगोनार गायो
ओमफाय
ओमफाय इदिनो जेबो नङा नै जा आनै फैदोंमोन।
उम
एदिनो
भिन्दि खांख्रि गला बिदि आरो एसे इनै गायो।
ओमफाय
गोजां बोथोराव गोजां बोथोरावबो बिदिनो गोरान फिथि खेथि एसे मावो आरो लाइ बिसर मुलाफोर लाफा दुन्दिया
हेलौ हेलौ।
औ औ खोनादों नोंथा।
दां खोनाखै।
अ नेटआ स्ल' खोमा।
नेट जायगायाव था नेट गोनां आंबो नै दंफां सायावनो जिरायनानै दङ।
अ अ खबरफ्रालाय बोरै नोंथां?
नै थिगानो नोंथां।
औ
उ नोंथाबो माबाफोर सोंनो दंबा सोंनो हागोन आंनाव।
अ नोंथांमोनालाय दायो मा मा आबाद मावदों?
जोहा बेनोसै भिन्दिफ्रा आलु सबाय बिमा मैथा बांगाल बानलु गाजर बेबायदिनोसै माथो दंबावो बेनि अनगालाय।
औ
आव
मोजाङानो नोंथां।
औ
गि गिसि आबादबो मावहोखोम ना नोंथां?
ओ नोंथां नों नोंथां हेल'
औ औ खोनादों
आगुआव मा जातनि फिथा सावो?
मागोआव
ओं
जोंहा बिदिनो म लारु जायो एसे एनै एन्थाबफोर एन्थाबफोर सावनानै जायो आरो पक'रि इदिनो।
ओं
उ गामिनिजों मिलायनानै जयैनो जायो।
उम
उम
नोंथांमोनालाय न'आलाय माबा मोसौवालाय माबैसो दङ?
जोंना मोसौवा हिलौ ओं खोनादों।
ओं।
मोसौवा जोंना दायो माथामल' दंथ'यो। बि बिमा मानै
उम।
फिसा मासे। नोंथांमोनाबो मोसौ फियो नामा?
मोसौथ' फिसिया जाहा बोरमासो दङ माथामसो।
ए उम।
हिलौ नोंथां
आं खोनादों ‌।
न'खराव मोजाङैनो दंजोबो दा?
मोजाङैनो दङ नोंथां मोजाङै दङ।
ओं फरायनायफ्रालाय बोरै सोलिदों?
नेट गैला टावार गैला नोंथांना।
खोनायाखै नामा?
हेलौ
हिलौ हेलौ नोंथां हेलौ खोनायाखै?
हेलौ
हेलौ हेलौ
औ औ औ खोनायाखै?
दासो खोनादों दासो दासो।
औ नेटानो स्ल'थार। नोंथां नोङा फरायनायालाय माबोरै सोलिदों?
बेनोसै। गेजेरावनो।
औ मोजां।
उम नोंथांनालाय?
आंनाबो इदिनो गेजेरावनो दंथ'यो दालाय।
उमह ‌।
नोंथाङालाय दायो अबेयाव दं?
आङो दायो न'वावनो दंफैथ'यो।
ए औ।
नोंथांमोनहा मा मा माइ गायो?
अ जोंहाथ' दायो रन्जितसो फोदों गायथ'वाखैनो जोंहा गायगोनसो।
औ।
औ ‌।
उम नोंथांमोनहालाय बोरमा फिगोनना फिया? जोंहाथ' गायथ'वा दा
ए।
उम।
गोरान आबाद मावो आरो ना?
ओं गोरान आबादाव मावो।
औ मोजां मोजाङानो।
नोंथांमोना बोरमा फिसियोना फिया?
जोंहा बोरमाखौनो फिया फिनायालाय। मोसौ दं आरो।
नोंथाङालाय बैसागुयाव मोसायोना मोसाया माने ओंखारगोना ओंखारा गामिनिजों ज' ज'नो?
मोसायो जोंना इदिनो बैसागुयाव ज' ज' गामिनि। सेंग्रा सिख्ला बिदिनो। सेंग्रा सिख्लाया औ सेंग्रा सिख्ला आलदा। गथ' गथाइ आलदा बोराय बुरि बिहामजोफोर आलदा इदि। ओंखारो आरो बैसागुयाव औ। औ। हेल' नोंथां।
औ नोंथां खोनादों नोंथाङाबो माबाफोर सोंनो दंबा एसे एसे सोंनो हागोन।
अ। माने नोङो दासानदि न'याव मा खालामगासिनो दङ ओरैनो दाथ' कलेजबो गैथ'वा नालाय
न'आव बेफोरबायदिनो गामिफ्राव माइ गायदों खोथिया फुदों बे बेफोरजोंनो दिन थांसिगोन आरो ओंखाम ओंख्रि संनाय
औ
ओम नोंथाङालाय माबायदिथो खामानि मावनानै दं
आंनाबो बिदिनो
ओम
समजों लोगोसे माइ गायदों बिदिनो खोथिया फुदों एसे एनै
ओम
न'नि औ
गायथ'याखै बिदिनो बेराय बेरायहैथ'वाखै बिदिनो
बेरायहैयाखै आं नोंथां दामानि माने सिगांहाय दावबाय हैदोंमोन एफा एनै बिदिनो
औ मा मा जायगायाव थांनो मोनखो होनखो बिथाङा
आंथ' बांद्राय गोजान गोजान जायगायाव बेरायहैफेराखै बिदिनो खाथि खालावनो बेरायहैदों आरो बिदिनो ओ गुवाहाटी तेजपुर शिबसागर बिदियाव बेरायहैदों आरो एफा एनै
औ
ओम नोंथाङालाय बबे बबेयावथो थांफेरखो जायगायाव बबे बबे जायगायाव
आंबो बांद्राय बेरायहैफेरनो मोनाखै बिदिनो खाथि खालायाव। आंहाबो गहपुरनि क'क्राझार टंला गुवाहाटियाव बांद्राय गोजानाव थांफेरनो मोनाखै।
औ।
हेलौ नोंथां।
औ औ।
उम।
औ।
है।
नोंथाङालाय बेफोराव बेरायहैनायाव गोसोखौ माबायदि मोनदों।
थिगानो मोनदों। बिराद मोजां मोजां जायगा नुबोदों।
उम मोजां।
नोंथां। दे दोनथ'सै हबालाय दिनैनि थाखाय। दे होमबा नोंथां।
औ नोंथां ओं दे होनब ना।
उम।
ओं ओं।